औ हेलौ औ खोनादों ना। औ खोनादों खोनाबाय खोनाबाय दे आं।
ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोन सानजौफुं समनि गाहाम हामलायनाय जासि हग्रोरनाय थाबाय।
अ औ औ।
औ ओ दा नोंथाङा। आंजों सावरायलायनो सम होनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो
अ हागोन दे हागोन।
औ औ। दा जोंहा सावरायलायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि एबा बर' समाजनि जा जोंहा मोसानायाव बाहायनाय दामग्रा देग्रा दामजुफोरनि बागैनो नोंथांङा आंनो ओ एसे सुंद'यै फोरमायना। होग्रोनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन हागोन‌ ।
औ औ ।
माने गोदो गोदायहाय बर'फ्रा दोरोङारि समाव माने । बैसागु रंजानो बा ओ माने । माबा मोनसे फोरबो फालिनो थाखाय बर'फ्रा माने माखासे दामजुफोरबो बाहायदोंमोन। आरो बे दामजुफ्रा नै दा आथिखालसिम सोलिनानै दङ। आरो बै दामजुफोरखौ बर'फोरा माने। गावसोरनो गोनांथि जानायाव बाहायनो थाखाय गावसोरनो दानानै लादोंमोन। जेरैहाय सेरजा जेरैहाय खाम। सिफुं जथा जाबख्रिं बैफोरखौ बर'फोरा माखासेखौ। गाव गावनो गाव माने बुथुमना लादोंमोन आरो ना माने गोदोनि समावहाय। ओमफ्राय बिदिनो दा माने जेनेबा बिसोर बहाबा बाथौ खेराइ। बहाबा सोरनिबा हाबा बहाबा बिदिनो सोरनावबा मोदाय रायसंनाय बैफोराव बै खाम सिफुं जथाफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ना माने गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बादिब्ला आरो दासिमहालागै बेफोरबायदिया ओ सोलिबाय दंङ। आं दा आंनिफ्राय आरोना दा नोंथांनिफ्राय
मा होनदों नोंथां?
नोंथांनिफ्राय माने फोरमायदो दा आंनिफ्राय बेखिनियानो फोरमायथिआ
औ औ औ थारैनो नोंथां माबायदिनो जोंहा जोंनि बर' समाजावहाय ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो एबा दिनै आथिखालसिम जोङो गोबां रोखोमनि मोसानायाव ओ दामजु बाहायनानै जों मोसानायखौ नुनो मोनबोगासिनो नङा ओमबा नोंथां
औ औ।
औ औ जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जोंहा। ओ खाम सिफुं जथा सेरजा। गंगोना बायदिफोरखौ लानानै जोंहा। ओ ज' ज' बैसागो फोरबो मोसानाय ओ जोंहा बागु गुरुम्बा मोसानाय जोंहा हाबा मेथाइ मोसानाय बायदि बायदि रोखोमनि जोङो मोसानायाव बाहायबोनाय नुनो मोनबा मोनबोगासिनो दङ दिनैसिम। सिमबो नङा ओमबा औ दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ बै दामजु। खौहाय जोङो जों बर'फोराहाय ओ गावबा गावनो जोंनि बर' हौवाफोराहाय गावबा गावनो न'ख न'खरावनो दाननानै बायदि रोखोम खोमै डिजाइन होनानै जोंहा दाननानै दामनानै दामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमै जोंहा ओ खामनि बेलायावनो बुङोब्ला जोंहा खामखौहाय। ओ गिदिर गिदिर दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो। ओ जेरैहाय मोसौनि मोसौ मैसोनि बिगुरफोरजों। ओ मोसौ मैसोनि बिगुरफोरखौ होफानानै। बै गेदेर गेदेर दंफांखौहाय ओ जोंहा। ओ फमफ्ला खालामनानै एबा गेजेर बाहागो। गोखौ ओ बाथ्रिफोरजोंहाय। ओ हाख्ला हाख्ला देख्ला देख्ला जोङो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
ओम ओम
औ औ दा बेनि उनावहाय जोंहा। आ सिफुंनि बेलायावनो बुङोब्ला जोंहा। सिफुंखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो जाय जोंनि फिसा। औवा जायखौ जों बिज्रि औवा होननानै बुङो। थाइ औवा औ बेनिफ्राय जोंहा सिफुंखौ बानायनाय जायो ओ जोंनि ओ बर' जोंनि जा बिथां। बर' हौवाफोरखौनो जोङो बानायनानै। ओ दिहुननाय नुनो मोनो थिग बे लेखायैनो जोंहा सेरजानि बेलायावबो बुङोब्ला। ओ जोङो बेफोरखौहाय। ओ गाव गावनो न'आवनो दाननानै जोङो जोंनि बर' हारि। हारिमुआवहाय दामनानै दामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा। जोंहा बेफोरखौ दामजुखौ बाहायनाय होनोब्ला जेरैहाय आं एसे आगोलावनाव बुंलां खाबाय ओ बैसागु मोसानायनि अनगायैबो जोंहा जेरै। ओ हाबायाव हाबा फोरबो खुंनायाव जेरैहाय खैना थुखैनायाव। नाय जायो मोसानाय जायो नङा होमबा।
औ औ।
औ औ। थिग बे रोखोमैनो जोंहा जेरैहाय ओ बाथौ फोरबो। जायखौ जों जोंनि औ औ बेयावबो जोंहा आर'ज गाबनायावहाय। ओ जोङो ओ बायदि रोखोमनि। खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै आरज खन्नायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नुनो मोनो ओं
खमैनो जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा जेरैहाय खेराइ मोसानाय खेराइ मोसानायाबोथ जोंनि बर हारिनिनो मोनसे ओ हारिमुनि मोनसे बाहागो नङा होमबा
औ नंगौ दोरोङारि बाहागो
औ औ औ दा बैयावबो जोंहा खेराइ मोसानायावहाय खाम सिफुं नङाबानो जा थारा जायनि जाहोनाव जोंहा खाम सिफुंनि गोमनायजोंसो खाम सिफुंनि रिंखां खांनायजोंसो जोंहा खेराइ मोसानाय जायो नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ खाम सिफुं दामनाय होनोब्ला जोंनि बर' बर' जोंनि बर हौवाफोरानो दामनायाव बाहागो लायो नाथाय जोंहा दामनायाव दामनायनि बेलायाव जोंङो ओ आइजो आइजो बिथांमोनखौबो जोंहा दामनाय देनायाव ओ खायसे खायसेखौ बाहागो लानाय नुनो मोनो नङा होमबा? नोंथां औ औ थिग बेबादिनो जोंनि बर' गामि गामि जोंङो बेबादि दामजुफोरखौ लानानै जोंङो मोसानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ दा औ औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा जानाखि जोंहा बैसागु फोरबोआवहाय जा जोंहा ओ जा मोनसे हाबाफारि साननै सानथामनि हाबाफारि लानानै जेरावनोखि जोंहा मोनसे फोरबो खुंनाय जायो जायखौ जों फांसन होननानै बुङो नङा होमबा?
औ फांसनफ्राव बाहायो।
बैफोराव जोंहा गेदेर गेदेर आलासि लिंनाय जायो गेदेर गेदेर ओ जोंहा सोलोंथाइ गोनां मानसिफोरखौ बिबुंथि होनो ओ बायदिसिना रोखोमनि ओ गेदेर गेदेर मानसिफोरखौ जोंङो लिहरनाय जायो। बेवहाय जोंहा बैसोर आलासिफोरखौहाय गाहाय आला सिफोरखौहाय ओ बरायना लांनो थाखाय जोंहा ओ बै खाम सिफुंनि दामनानैनो जोंहा बेफोरखौ दामनानै जोंहा बरायना लांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नुयो नुयो नुयो।
औ औ थिग बेबादिनो बायदि बायदि रोखोमै जोंहा बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा दामनाय देनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा दिनै बेफोर खायसे खायसे जोंनि दाम दाम दामनाय देगनायफोरजों जोंहा मोसाया लाबसिनो दिनैनि दिनाव जोंङो नुनो मोनो खायसे खायसेखौहाय बक्सदामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो बायदिसिना रोखोमनि नङा होमबा?
औ नुयो नुयो दा सोलायलांबाय माने
औ दा बेफोरजोंनो जों खौ सालायलांनो नुनो हमदों जेरैहाय दिनै सोरबाया बैसागु मोसानायाव बेफोर दामजुखौ लायालाबसिनो दिनैनि आथिखालनि जा गोनोखो मुगानि बक्स बायदि सिस्टेमफोरजों जोंहा मोसानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा? थिक बेबायदिनो औ औ दा नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायबावनो होनो हागोन नामा?
औ हाबोन नांगोन माने गोदोनिजों आरो दानिजों नाय रुजुयोब्ला माने अनेक फारागा सोलायबाय आरो माने गोदो जेरैहाय बै जों माने मानसियानो बानायनानै मानसियानो खनोमोन मानसि लिरना मानसियानो रोजामोमोन
औ
बैफोरखौ नायनो थाङोब्ला माने बिराद सोलायबाय दानि जुगाव गोबां माने दामग्रा देग्रा गोबां गोदान गोदान आगजु ओंखारबाय जेरै- मबाइल फन मबाइल फनफोरावनो रेकर्डिं खालामनानै माखासे फिथाइफोरखौ सोलायनो हाबाय आरो बेफोरखौनो मानसिफोरा गावनि देंखो होनानै रोजाबालासिनो बिदिनो मिउजिक कनसार्टफोरखौ सोदेरनानै स्टेज फोराव प्रग्रामफ्राव मेथाइ खननो हानाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे मोजां मोजां मेथाइफोरखौबो इदिट खालामनानै मान दिजे रक स्टाइल बानायनो लांबाय माखासे मेथाइफोरा माने सोलायलांनो हमबाय जोंनि गेजेराव आरो बैफोर माने जानायनि जाहोनावनो माखासे जोंनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरा सोलायलांनो हमबाय आरो दा बेफोरनो मेन गुबै
औ नंगौ।
मानो होनबा जों माने दामग्रा देग्राफोरखौ खोन्था लाखिनो थाखाय जों माने जों जोंनो गावनो गाव साग्रिट जानांगोन नङा होमबा मानो होमबा बैफोरखौ जों बाहेरनि दामनाय देनाय बा बक्स माबा मिउजिक माबा माबिखौ बेलेग दामनायखौ जों जुदि बाहायबाय थायोब्ला जोंनि दामग्रा देग्रायाबो जायो उनाव निस्सय गोमालांगोन मानो होनबा बैफोरखौ खौ मिथियै बायदि जागोन आरो बैफोरखौ माबोरै दानो माबोरै सुयो आरो सोर सुदोंमोन आरो माब्ला समाव बैफोर दामब्रा देग्रा जोनोम जादोंमोन बेफोर बेफोर नामफोरखौ मानसिफ्रा बावगालांनो हमगोन। बेनि थाखायनो माने बैफोरबादि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ माने आथिखालाव बाहायनाया गोबां खमसै आरो फ्रायानो नुनो मोनला माथ्र मा होनो दानि जुगाव मा होनो केसिअ'
औ-औ
खौसो नुनोसै आरो फांसन बा बहाबा मा प्रग्राम जायोब्लाबो बिदिनो स्टेजफ्राव दब्ला, सिफुं बेफोरखौ दामनायखौ नुनो मोनलिया बिदिनो बेलेग मिउजिक सोदेरनानै जास्ट डाइरेक्ट सल' खननाय बा बिदिनो ग्रुुबै खौसेै सल' खननाय बैफोर सल'फोरखौबो इदित खालामनानै मा होनो माखासे मिउजिक सोदेरनानै माने मिलौदो खालामनाय जायो आरो ना। थेवब्लाबो माने खोनासंगौ जायो खिन्थु माने निजे बानायनानै निजे खननाय बायदि जाया अब्लाबो माने नि गेजेराव बेफोरो माने बारा इसेबां माबा खालामा इमप्रेस खालामनो हाया बेफोर‌ मिउजिक भिडिअ सोनानै दामनायफोरा माने मानसि खननाय बायदि जाथारा आरो ना माने इदिट खालामनायसो नालाय दा बे बेखायनो बैफोर हमथाना लाखिनो थाखाय जों दामनाय देनायखौ जों मोजाङै जोथोन लानांगोन। आरो बैफोरखौबो जों साफ्रोमबो सुबुंफ्रानो माने बाहायबाय थानांगोन अब्लासो बै बाहायबाय थानायनि गेजेरजों गुबुन मानसिफ्रा मिथिगोन आरो बेनि थाखायनो बे फिनानै आंनिफ्राय नोंथां
औ औ थारैनो औ दा नोंथां जोंहा समाबबो जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ जागोन दे।
औ दा नोंथांजों गोबां खोथा औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।